औ नोंथां।
मा खालामबाय दं नोंथां?
औ ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
मा खबर नोंथां ओरैनो?
औ मोजां खबर ओ नोंथां जोङो आबादनि सायावनो सावरायनोसै नामा।
औ सावरायजायो नोंथां।
ओ जोङो आबाद।
ओ थालेर बागान बिनि सायाव फोरमायलांनोसै नामा।
औ नोंथां जागोन दे।
औ। नोंथांनिखौ एसे आवाजखौ लासैै खोनाफैदों।
औ नोंथां।
उम अब्ला जों आं जागायलांसै नोंथां। ओ जोङो गिबियावनो। ओ थालेर आबाद मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माने जोंनो हा नांग्रोगोन जि हा ओ नोंथाङा जि थालिरखौ गायगोन बेयो एसे बुरजा। बिबांनि हा जायोब्ला मोजां आरो मानोना जोङो ओ मोजां मुलाम्फा। नांगौब्ला जोंनो हानि बिबांखौ एसे बुरजा नांगोन। जोङो ओरैनो खम हायाव गायोब्ला जोंहा मुलाम्फाया बारा जानाय नङा आरो। ओ बेनिखायनो जोङो हाखौ एसे बुरजा नांगोन ओ गिबियाव थालिरखौ गायनो थाखाय जोङो गिबियाव। हाखौ ओ टेक्टरजों एवनानै लाग्रोनांगोन आरो थालिर गायनो थाखाय। ओ हाजों एवनानै लाखांनायनि ओ टेक्टरजों एवनानै लाखांनायनि उनाव। ओ जे नों थालेर गायगोन बे बे थालेर फुलिखौ नोंथाङा माबेनि फ्राय लाबोनोबा नों। माबायदि थालिरखौ गायगोन बियो नोंनि सायाव सोनारगोन आरो ओरैनोथ' जोङो ओ साबसिन। थालिर जि बागान बिदि बानायनायाव साबसिन थालिर होनबा जोङो मालभग थालिरखौनो ओ। बांसिन मिथियो आरो ओ बेखौ नों फुलिखौ माबायाव मोनगोन होनोब्ला नोंथाङा बे। फुलिखौ सोरबा जि सिनायनायफोर बा गुबुन आबादारि जि थालिर। आबाद मावदों बेनि याव थांनानै नोंथाङा बे ओ थालिरनि फुलिखौ लानानै फैनो हा गोन आरो नङाब्ला नोंथाङा गुबुन जायगायावबो लानानै फैनो हागोन जेरै बेंगलाव गोबां ओ रोखो रोखोमनि ओ थालिर मोननाय जायो आरो बेंगलनि जि जोलै बेयो जोबोद मोजांबो जायो आरो। बेनिखायनो बेंगलाव लायोबा एसे मोजां जायो। ओ बिदिनो थालेरखौ ओ फुलिखौ लाबोखांनायनि उनाव नोंथाङा जि जायगायाव। गायगोन बे टेक्टरजों हालेवनानै लानाय। बेखौ नोंथाङा ओ जेनेबा नोंथाङा बे थालेरखौ गायनोसै बे गायनोसै समाव नोंथाङा। आ जि थालिरखौ ओ फांनैनि गेजेराव बेसेबां जानथाय दोनगोन ओ बेखौ नोंथाङा। ओ सुनानै मा होनो। ओ गायनांगोन आरो जेनेबा ओ। द' फुटसो ओ नि गेजेराव गायोब्ला मोजां जायो जायो आरो ओ। बे द' फुटनि गेजेराव गायोब्ला जेनेबा थालेरजों थालेर जेनेबा ओ सान्दुंआ। जाहाथे आउथेलाया जेनेबा सान्दुं नां फैबासो फांसे बिफाङा मोजां जायो नालाय ओ सान्दुंआवथे बायदि एसे गोजान गोजान गायोबा मोजां। जायो आारो बिदिनो जेब्ला गायनोसै अब्ला नों बे द' फुथसो गोजाननि गेजेराव नोंथाङा हाख रखौ खुरदो हाखर खुरनायनि उनाव बे फिफां गोरलै लाबोनाय फुलि बेखौ नोंथाङा ओ हाखर। जावनायाव गायै गायै हाखौ मोजाङै फबदो आरो फबखांनायनि उनाव ओ जोब ब्ला थालेरखौ नों गायजोबखांबाय। गायजोबखांनायनि उनाव ओ नोंथाङा ओ मा बुङो बेखौ ओ थालिर बे थालिरनि जि गेजेराव जि लांदां जायगाफोर दङ बे लां लादां जायगायाव ओ जाहाथे ओ गुबुन हाग्राफोरा जि रज'योना बै हाग्राफोरा जाहाथे रज'नो ओ रज'यो बे रज'नाय हा-हाग्राखौ नोंथाङा ओ साफ फा खालामनानै होबाय थानांगोन आरो मानो साफा खालामनांगोन होनोब्ला जोंहा माखासे हासारफोर जे हासारफोरखौ बे नाङै हाग्राफोरा जाजोबो आरो बेनिखायनो जों बे हाग्राफोरखौ फुयै फुयै होबाय थानांगौ आरो जोङो बुंनो जेरै थालिरनोबो माखासे हासारनि गोनांथि जायो बे हासारखौ जों माबोरै होगोन होनोब्ला जों बे हासारखौ खौ बिफांनि गुदियाव होनो नाङा ओरैनो हासार होनो होननानै बिफांनि गुदियाव होनो नाङा हासारखौ जों मा बायदियाव होनांगोन बिफांनि सोरगिदिं एसे एसे फुटसो गोजानाव सेफुट मोनसे गोजानाव सोरगिदिं रावनै दुलुरै आसिसे गोथौ आसि मोनसेजों समान गोथौ हाखर जावनांगोन आरो सोरिदि दिं बै हाखराव नोङो बे हासारफोरखौ सोरगिदिं ओरैनो इसे इसे इसे होनानै होनांगोन आरो होनानै होनायनि उनाव नोंथाङा हासारखौ मा मा खौ होनांगोन जेरै इउरिया थाबाय फथास थाबाय ओमफ्राय जोंहा एम अ पि दङ बेफोरखौ नोंथाङा जमा लगायनानै सोरगिदिं होनो हायो आरो। बेनि उनाव नोंथाङा सोरगिदिंहोखांनायनि उनाव जेब्ला थालिरा मा होनो फिथाइ थायनायनि सम जायो फिथाइ थाइनायनि सम जानाय लोगो लोगो नोंथाङा जि थालिर बे थालिरा माने थालिर थ' ओरैनो एसे मा होनो मोनसे बि जाबथु मोनसे बा बेखौ जि बिथा मोनसे बेयाव गोबां थालिर रज'योना गोरलै गोरलै रज'फादेरो बे थालिरफोरखौ नोंथाङा देरफुनाय समाव दोननो नाङा थालिर् देरफुनाय समाव दोननो नाङा बिजि गायजेननाया थालिर बि देरफुनाय समाव दोननो नाङा जेब्ला थालिर फांसेया देरनानै फिथाइ थायनो हमो जि मैखुन खुंबाय खुंनानै फिथाइआ जेब्ला गोरलै गोरलै जायो अब्ला बै समावनो नोंथाङा फांसे गोरलै बिफांखौ दोननो नांगोन जाहाथे नोंथाङा जि फिथाइ थाइनो थालेर बै फिथाइखौ दानखांनायनि उनाव जि नों बिफांखौ दानफायगोन बिफांखौ दानफायखांनायनि उनाव बै गोरलै जे बिफां बियो जाहाथे थाहैफिनो बै बिथायाव बिनि थाखाय नोंथाङा बिदि फांसे फांसे गालांजोबनांगोन आरो बिदिनो जोङो थालिर बेखौ जेनेबा नोंहा जेनेबा नोंहा बोथोर गैया जेनेबा नों मोनसे फुजाखौ नेनानै हमनाला मोनसे फुजाखौ नेनानै नोङो थालिरखौ फाननो नेबाय दं नाथाय थालिर फुजानि सिगां मोननोसै बिदिबा नोंथाङा मा खालामनो हायो जि थालिर मोनांनायखौ मोन। थाब मोनिबो खालामनो हायो जेरै जोङो बागानाव नोंनि बे बागानाव सोरगिदिं दै सोनानै दोनजोबनांगौ दै सोनानै दोनजोबबाथाय आमफ्राय माने थालिरा थाब मोना आरो थालिरा थाब मोना बिदि दै सोनानै दोनोब्लाथाय गोबां आबादारिफ्रा बिदिनो खालामो बोथोर गैयियाव थालिरा मोनोब्ला जोङो बेखौ दै सोना दोननानै एसे मोननायखौ लेट खालामनो हायो आरो गोबाव सम दोननो हायो जेरै जों जोङो थालिरखौ बुंनो थाङोब्ला बिदां मोनसेयावनो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो जेरै थालिरखौ होनोब्लाथ ओ जोङो दजौनिफ्राय लानानै गाहाम मोनो नोंथां ओरैनो जेरै फुजा सिजोनावथ' गोबां मोनो दाइनजौ गाहाम थाङो फुजा सिजोनावथ' जोंहा बे मा बुङो थालिरा मालफुग थालिरा बिदिनो जेरै फुजा मुसलमानफोरनि रजा। जे रजायावदि मुसलमानफोरा ओंखाम जाया। बे बे समाव गोबां सेल जायो आरो जोंहा आरो दामाबो गोबां बि गोबांनि थाङो बिदिनो जोङो थालिरजों गोबां रां आरजिनो हायो आरो गिबियाव नोंथाङा जि आबाद खालामनांगौ थालिरखौ जिबायदि ओ मा होनोमोन नायनांगौ जेरै मोसौ बोरमानिफ्राय रैखामोनो थाखाय सोरगिदिं बेरा होनांगोन ओ बेरा होनांगोन ओमफ्राय नोंथाङा ओ जि दै सोनो हानाय केपासिति बेखौ खालामनानै होनांगोन हासारनि सायावसो गोसोनांगोन आरो जि बिफाङा जि गोदान गोदान बिलाइ खिलिनानै बोराय बोराय बिलाइफोर जालांबाय थायो अब्ला नोंथाङा बै बिलाइ गोरलै बोराय बोरायखौ दानै दानै होबाय थायो। थानांगौ आरो जाहाथे बिफाङा गिलिर बिलाइनि थाखाय गिलिर मोननानै खस्थ' मोना। बेबायदिनो जोङो थालिरनि गेजेरजों गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोंथां। ओरैनो नोंथाङाबो मायबाफोर आबाद मावो नामा
औ नोंथां बेबायदिनो जोंनिथिंथ गुबै आबाद होननानै बुङोबा जोङो जेनेबा जोङो आबाद होननानै बुङोबानो जोङो जिखुनु जोङो जेनेबा गामि ओनसोलनि बा ओ बेबायदिनो गामि एरियानि जोङो थांना थानायनि गुबै जिउ राहा नङा होमा नोंथां जोङो आबाद होननानै बुङोबा जों गोबांथार आबादफोरखौ मखनो हायो जेरैहाय माइ आबाद सिबिं आबाद बेसर आबाद बाद आरो बेबायदिनो फाथो आबाद आरो नोंथाङा बुंनाय थालिर आबाद ना आरो बेबायदिनो बिदिनो गुबुन गुबुन जोंहा बागानफोर जोङो बेफोरखौ खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां जोङो खालि ओ सासे मानसिया आबाद मावोब्ला बियो गावनि जिउनि मुलाम्फाल जायो बे नङाा नंङा होमबा नोंथां बे सासे मानसिया जुदि ओ जेनबा माइ आबादखौनो हमनानै लादो सासे मानसि माइ आबादखौ जेनेबा नैजि बिघा बा थामजि बिघा सो मावबाय लायनो ना अब्ला बेयाव बियो गावनि गावनि जिउनि थांना थानाय राहाखौ ल नागिरनाय जायाखै थारमाने बियो गावजों गाव आबाद दिहुननायजों लोगोसे गुबखौबो बियो बा खेंसालियै फोथांनानै लाखिदों बे नंगौना नङा नोंथां जेनबा बियो नैजि बा थामजि बिघा आबादनि माइखौ बियो हारसिंथ जाजोबनो हायाना बेनिखायनो जोङो बियो मा होनना बुंदों माखासेखिनि आबादखौ जोंहा जे बायलाय फानलाय खान्थि दंना बेनि गेजेरजों हाथाय बा बाजारफोराव फानहैगोन अब्ला बै जायफोर बिथांमोनहा बायनानै लांदोंना बैसोरनि जोंहा मा जिउ खुंनाय राहा बा बिसोरनि जानानै थांनानै थानो हानाय राहा बेखौ खौबो बियो मावफानाय जादों आरो थिग बेबायदिनो जोङो माखासे आबादफोरखौ जोङो लाखिलांबाय थानांगौ मानो होननानै बुङोबा जोङो आथिखालाव नुनो मोनबाय बयबो साख्रि बाख्रिखौल होसोयो नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो गोबाङनो साख्रि बाख्रि मावनायखौ जोङो नुनो मोनसै थिग बेबायाददिनो जोङो साफ्रोमबोआनो आबाद मावोब्लाना जोङो अब्ला बै समाव मोनसे समाव जोङो जानो आदार बा माखासे जाग्रा मुवाफोरखौ जोंङो आनदायहैनाय जागोन बा गैया जालांगोन मानो होननानै बुङोबा साफ्रोमबो बेबायदिनो साख्रि बाख्रियाव एंगेज जानानै थायोब्ला आबाद मावनो सम मोनाब्ला बा आबाद मावनायाव गोसो होआबा जिउनि थांना थानाय राहाया दंखायो होननानै आबादखौ मावनो गोसो जायाबाना बेबायदिनो आबादा सानफा एफा जोबस्रांलांगोन बा जोङो जेनबा जों मावबसो जोङो साफ्रो साफ्रोमबो सुबुङानो मा माखासे रायज्लायनाय ना ओखोनानाय बुंनाय रायज्लायनाय बेफोरजोंसो मा सोलोंनो नङा होमबा मा नुनाय बेफोरजों सोलोङो थिग बेबायदिनो सोरबा सासे मानसिनि आबाद मावनायखौ नुवाबा बै इयुन जोलैया इयुन जोलैयाव सोर आबाद मावजेनहैगोन बेफोरबायदि जागोन आरो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो माइ आबादखौनो जोङो रावबो मावलियाबा मावाबा अब्ला बै समाव सोर साबैसे बा सोर सासे मानसिया बै आबादखौ मावहैफिनगोन ना बेबायदि जागोन आरो बा बे आबाद माव मावनायनि गुदि गियानो गैयाबा बे आबादखौ बोरैै मावहैनो हागोन नङा होमबा बेनिखायनो जोंङो दानिफ्राय ओ बेबायदिनो माखासे साख्रि बाख्रि बा माखासे गुबुन गुबुन हाबा बा माखासे बिजनेस मावनायनि गेजेरजों जोङो सम मोननायाव माखासे आबादफोरखौ जोङो मावनो ओ मावनायखौ जोङो लाखिलांबाय थानांगौ बा मावलांबाय थानांगौ नङा होमबा नोंथां आरो सासे मानसिया आबाद मावोब्ला बियो गावल' मुलाम्फा जायो बेबो नङा जोङो आबाद मावनायाव माखासे हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्राफोरखौबो जोङो फोथांनानै लाखिनो बेबायदि राहा होनाय जायो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय मोनसे जेन'बा। फाथो आबादखौनो हमना लादो नोङो फाथो आबादखौ गोबांथार बिघा मावोबा बेयाव मा होननानै बुङो गुबैयै जोङो फोनायनिफ्राय हालेवनायनिफ्राय जोङो बेयाव मानसि न'सुंसेनि मानसिफोर बा गामिनि मानसिफोर बेफोरखौ जोङो हेफाजाब लानो थाखाय बा बिसोरनो जोङो एसे एनै रांखावरि बा हाजिरा हरनानै जोङो बे बिसोरखौ माखासे थांना थानायनि जिउ राहा होनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो हाग्रा फुनाय बे फाथोआव जोंहा हाग्रा फुनुनांगौ जायो आरो फुख्ल'नांगौ जायो रोजा जायोबा बेफोरावबो जोङो हाजिरा माव हाजिरा मोनो आरो बेबायदिनो दाननायनिफ्राय लानानै सोमनायनिफ्राय लानानै सुनायनि लानानै दिखोनायनिफ्राय लानानै जोङो बेबायदिनो मा होननानै बुङो गुबुन गुबुन माखासे नसुंसेनि बा गामिनि बा गुबुन हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसिफोरनो जोङो थांना थानायनि राहा होयो आरो गावनि ओ माखासे आबाद मावनायनि मुलाम्फा जों लोगोसे आरो बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन आबादफोरखौ जोङो मावनाया जोंहा माखासे जोंनि थांना थानायनि जिउ राहाजों लोगोसे जोङो जोंनिनो ओनसोलनि बा जोंनिनो रायजोनि जोंहा माखासे खोब जोबोद गिदिरथार आबाद बा हाबा मावनाय जायो जेरैहाय जोङो मा होनना बुंदों सासे आबादारिया सासे आबादारि जानोबा जोङो बियो गोबां आबाद दिहुननांगौ जायो नालाय बा जेन'बा बा जोङो एसे एनै आबादखौथ' जोङो आथिखालाव दिहुननायखौ जोङो नुनो मोनलिया मानो होननानै नुङोबा जोङो आथिखालाव जोङो मा बिरोंदामिन जौनायजों लोगोसे खनि गेजेरावनो गोबांथार बिघा बिघा हा एवनानै जोङो मा होन आबाद मावनो हायो मा होनबा जेरैहाय नांगोलफोरजों एवनानै खम सम गेजेराव जोङो बा गोबां समनि गेजेराव जोङो एसेल' आबाद मावनो हायोमोन नाथाय जेनेबा आथिखालाव खस्थ'आबो खम जानायखाय बयबो आबादारिफोरानो गोबांथार आबाद मावो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो माखासे आबाद मावनायनि गेजेरजों ओनसोल आरो रायजोखौ जोङो फोथांनानै लाखिफानो हायो आरो नोंथां साबायखर थाबाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों बेबायदिनो नोंथांनिफ्राय आबादनि सोमोन्दै गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय जेरैहाय थालिर आबाद बायदि गुबुन गुबुन आबाद नङा होमबा नोंथां